औ नोंथां ओ गोजोन सानजोफु नोंथांनिसिमबो ओरैनो माने कल खालामनाय जादोंमोन
अ नोंथां जोंहाथ' जोंनि बर' रावआव गोबां रोखोमनि माखासे बाथ्राफावदों दा गोमालांनो हमगासिनो दं दा बेफोरखौ
औ औ हागोन हागोन नोंथांनिसिमबो जोंनि गेजेराव जों दा बेफोरखौ माखासे बाथ्राफावखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला आरोना गोबां मानसियानो बेखौ बावगारनो हमबाय जायनि थाखाय बेयो जोंनि गेजेराव जेराव मा होन्दों सानफा एफा सानफा एफा गोमालांगासिनो दं दानि सुबुंफ्रा एबा जानि उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा बेफोरनि बागै जेबो मोनथिनोनो मोनला आरो ना ओरैनो आं जेनेबा आं मोनथिलांनाय जेनेबा थुरि नुबा बाथि ग
अ अ थुरि नुब्ला बाथिगारो अनला खारियाव आगानो थाया ओमफ्राय मोनसे औ दे अब्ला नोंथां नों बे मोनथामखौ होनदों
औ औ जागोन जागोन नोंथां आं गिबियावनो बुंनो सानदों मा होनो थुरि नुबा बाथिगारो बै थुरि नुबा बाथिगारो बाथ्रा फावा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथ्राफ्राव जों बेखौ दानि एबा मैया दाख्लि खालामनाय बाथ्रा नङा बियो जोङो जोंनि खुगा खुगा सोलिबोनाय एबा जोंनि बै माखासे गोमालांनो हमनाय बाथ्राफ्राव बेखौ जोङो माखासे लिरगिरि बिथांमोनहा लेखानि गेजेरजों मा होनो लिरनानै गालांदों आरो जोंबो मोनथि मिथिखायो जोंबो बै बाथ्रा भावा माबायदि जोंनि सुबुं समाजाव गोहोम खोख्लैनाय बा माबायदि फोरमायो जों बेखौ मिथिखायो थुरि नुबा बाथि गारोखौ आं फोरमायनो सानदों गिबियावनो थुरि नुबा बाथि गारोनि गुबै जाहैबाय मा होनदों जेब्ला जोङो थुरि थुरि बारियाव जों थुरि हानो थाङो बै हाथुरिबो थुरियाव जोङो थुरिखौ हायै हायै हानानै जोङो बेयाव लाबोनो थाखाय मोनसे एबा मा होननानै बुंनांगौ बेखौ जेनेबा जों बाथि होनदों बैखौ थुरिखौ खानानै लाबोनो थाखाय जो बाथिबो लांफानाय जायो आरोना बै बाथिखौ जे मा होनो हायै हाबा हाबाय हाखांनायनि उनाव जोङो जमा बुथुमनानै बाथिजों खानानै जोङो न'आव लानानै फैनाय जायो आरोना बै बथिया माबायदि ओंथि फोरमादों जोंनि जोंनि समाजाव बेखौ आं फोरमायनोसै जेनेबा जोङो सोरनिबा न'खराव हाबा जानो गोरों हाबा जानो गोनां हौवा एबा हिनजाव थायो अब्ला बैयाव बै सेंग्रा एबा सिख्लानि जरा जुलि खालामनो थाखाय बै बाथ्राफाव एबा माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो बेखौ माब बुंनाय जायो जेरै सासे मा होनो जोंनि गेजेराव बुंनो हागोन जोङो देवनि होननाय बै देवानिया बै नखर जायनि न'खराव हाबा जानो सिख्ला बैसनि बैसो जानाय सिख्ला दं बैयाव रायथि हैैनो थाखाय थांनाय समाव एबा न'खरनि माखासे बाय बाहागि जाथि खुरमा लानानै रायथि हैनायाव बै बाथ्राफोरखौ बाहयनाय जायो जेराव मा होनो थुरि नुबा बाथि गारो मा होननाय जादों बेयाव माने बैयो बै मा होनो सिख्ला बेयो हाबा जानो बैसो जाबाय नाथाय मा होनदों जोङो बेखौ जोङो बेखौ रायथिनानै बिनि जरा जुलि खालामनो थाखाय जोङो बै बाथ्राखौ फावखौ बुंनाय जायो जेरै मा होनो थुरिखौ लाबोनो थाखाय बाथि गारो हिन्दु हिन्दुना बेबायदिनो जोङो बै हिनजावखौ जोङो लाबोनो थाखाय बाथि गारहैदों बेबायदि बाथ्रा फावजों जोङो बेखौ बुंनो हादों हायो आरोोना आरो बेजों लोगोसे दङ मा होनो अ खारियाव आगान थाया बेबो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायदों बिनि गेजेरजोंबो मा होनदों अनला खारिखौथ' जों मिथिखायो मा बिदि अनला खारिया अनला खारियाव नों हाजारखि नोङो माबा मोनसे बुस्थुजों नोङो आखायजोंनो दां एबा माबा मोनसे मुवाजोंनो बेखौ दोन बेयाव मा होनदों अनला खारियाव आगान थायानो जेरै जोङो माखासे दस्रा ओंख्रिफ्रा आगान थायोना खुमब्रा ओंख्रि जोगोनार ओंख्रि लाव ओंख्रि बेफोराव मा होनदों माबाफोर दोनलाबायोबा एबा माबा आखाइफोर होयोबा बेयाव आखाइ आसिनि दाग थायो एबा माबा मोनसे बुस्थु जिराद दोननायनि दाग थायो नाथाय बे अनला खारियाव आगान आगान थाया जाहैबाय आरो ना समानैनो नोङो जेबायदि दानदों सिगां जेबायदि महरमोन बे उनावबो बेबायदिनो महरैनो फैफिनगोन आरोना बाथ्रा फावा जाहैबाय मा होनदों जानला मोनला जोंनि गेसेसु जोंनि गेजेराव जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायग्रा नंबां सांबां जेरैहाय गौबो नङैबो मोनथिया जानला मोनला बकिला बायग्रा जायखौ मोनो बेखौनो मुं सोनाय बेबायदि मानसिनि मा होनदों रावा जोंनि गेजेराव मा होनदों फोथायजाया आरो ना मा होनदों जानला मोनला बुंनाय जेरै नंगौ होनबाबो बै मानसिया फोथायजाया माने बिनि बुंनायानो जेनेबा मैल्य गैया आरोना ओंथि गैया बैनि बुंनाय बाथ्रा बै सुबुंनि बुंनाय बाथ्राखौ बिसोरो मा होनदों फोथायनो हाया एबा फोथायनानै लाया आरोना आरो बिनिया बेनोखासै जों जेनेबा बिनि बुंनाया जानला मोनला जेबो मिनिंबो गैया ओंथिबो गैया बिदि साननानै जोङो मा होनो बेखौ बावगारो आरो जोंहा बेबादिनो मा होनदों खारिआव आगान थाया होननानै बुं आरो आं मोनसे बुंबावनो सानदों जेननोबा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम ओह बेखौ जोंङो मोनथि जों हाथायनिफ्राय जों सिखा गोबौ बायनानै लाबोबाय जों सिखा गोबौखौ बायनानै लाबोनायनि उनाव जोङो बै सिखाखौ जोङो सानथामजों हानानै लायोब्ला जोङो बेयाव मा होनदों माखासे बे सिखानि गुन बेखौ जोङो मोनथिनो हायो आरोना जे सानसे हानायाव जोङो एसे मोजां बौ अखानायै हाबाय जों एसे मोजां बौबाय सानथाम हायोबा मा होनदों बै सिखाया माने देद्रा जाबाय आरो बै सिखाया माने उनबाबोबो बौला आरोना उनाबानो बौला आरोना बै सिखाया हाजारखि नों मा होनो मैगं थाइगं हा बैयो सिखाया‌ बौला बिबायदिनो मा होनदों हिनजाव गोदाना दानथाम होन्नायनि बाथ्रायाव आं बुंनो स जेनेबा बै हिनजाव गोदाना हाबा खालामनायनि उनाव बिनि महर मुस्रिफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे आखल आखुखौ जोङो हमदांनो हाया एबा मोनथिनो हाया दानसे दाननै दानथाम दानब्रै दानबा एबा द' दाननि गेजेराव जोङो बै माने हाबा जा गोदान हिनजाव गोदानखौ जों बिनि माखासे महर मुस्रि एबा आखल आखु गुनखौ जोङो मोनथियो आरोना बेबायदि बाथ्राखौ जों जों बुं हायो आरोना नोंथां नोंथाङाबो आं जेबायदि बुंदों नोंथाङा बुजिबाय दानिया आंनि सिगाङाव नोंथाङा मा मा बाथ्रा
अ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे गोदोनि गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बावखौनो फोरमायना होबाय दा आङो आंबो नोंथांनो फोरमायनायसै आं सिगाङावनो फोरमायनायसै जेनबा सैमा सोंनाया हानो अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रो ओ बेबो मोनसे जोंनि बरनि मोनसे गोमालांनाय मोनसे बाथ्रा सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमाखौथ जों मोनथि औ जेनबा ओ बबा अबबा सैमाया ओैरैबादि थायो जे ओ नोंखौ खाथियाव थांबाथाय ओरैबायदि सोंगोन जेनेबा नोंनि एसे गोजानावबा ओरैबायदि सोंगोन आरो खाथियाव थांनानै बे खाथियाव थायैबाथाय गिनानै बे गैला आरोना अरनो रोंला दा बेबादिनो मा जोंनि बुहुमावबो माखासे सुबुंफोर दं जेनबा एकदमबारे खोथाफ्राव ओरैबायदि बेखौ फेजेननो हाया बेखौ ओरै खालामनांगौ बेखौ ओरै खालामनांगौ बेखौ बैदि खालामनांगौ बेफोर बायदिखौ बिराद बुंगोन आरो बियो नाथाय बे खाथियाव थांबा मा मा बेनि ओ गुबै महरा मा बेयो जेबो मिथिया बे ओरैनो हो होनलाबायनोल हागोन जेनबा ओरैबा ओरै ओरै खालामनांगौ ओरै होननांगौ ओरैसोमोन ओरैसोमोन होननानै नाथाय बेखौ नों मावहोयोबा जेब्बो फोरोङा आरो ना बे दा जोंनि बरआव गोदो सुबुंफोरखौ बिदिनो होनोमोन जेनबा जेनबा जोंनाथ जोंनि बरफ्रा गावजों गाव मावलायनानै जाग्रा बा ज जा खामानि मावनानै जाग्रा बा आबाद मावनानै जाग्रा बेयाव ओरैबायदि माखासे मानसिफोर थायोमोन जे मा जेनबा बै मानसिया दुब्लियाव ओंखारखाया हालौवनायखौ बियो बखिबावगोन ओरैबायदि होननानै जेनबा बिदि हालौवामोन ओरैबा मोजां जागौमोन मानो एथ बिदि हालौवदों मानो गोथौद्राय हालौवखो मानो ओ गेदा गिद हालौखो बिदि होनोनो आरो होनो आरोना जुदि नों बै मानसिखौ नांगोल दैहोयोबा बा नांगोल हमहोयोबा बियो एख रोङा आरो ना जेबो रोङा बियो दा बेबायदि बाथ्रा भावखौनो फोरमायनो थाखाय मा बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो आरोना बाथ्रा भावआ मामोन सैमा सोंनाया अरनो रोङा अ अखा खोरोमनाया हानो रोङा दा दंबावो जोंहा अनेक दा आं फोरमायबावनो सानदों ओ दंबावो ओ गरराय नुब्ला सिं बायो बेथ मोनसे सैथोखा एकदमबारे सैथो बियो जेनबा जों मानसियाथ जेनबा दाबसे जायगायाव थाङोबा मोननै माबा थायो आरो ना अपसन थायो बा राहा थायो नों थाबायनानै थांनो ना गारि मथरजों थांनो ना साइकेलजों थांनो दा बे खेथ्रआव ओरैबायदि जायो आरो जेनबा नोंथाङा मोनसे जायगायाव थांनांगौ ना नोंथाङा बे जायगायाव थांथ्राबानो जाया ओमफाय नोङो नोंथांनाव जेबो गारि मथरबो गैया आरोना सानना ला नोंनाव गारि मथर गैया बे समावनो मा नोंथाङा थांनो बाखानाय जेनबा आं गारि मथरानो गैया बोरै ओमफाय बे समावनो जेनबा सासे लोगोआ नोंनो खाथियाव गारि फैयोब्ला ओरैबादि जागोन बियो आं थांनोमोन बैयाव आङा जायगायाव थांथारनांगौमोन आं थाङाबा जानाय नङा बिदि होनगोन आरोना मा होनगोन जेनबा आंना ओमफाय बियो ओरैबायदि होनबावगोन जेनबा आंना आथिं सादों बा सिनस्रि सादों बा माबादों बा देहा उसुबिदा बिदि होननानै बे मा खालामगोन ओरैबायदि बै लोगोनावनो गारिखौ बिथारगोन आरोना थेवब्लाबो बियो थाबायना थांनो हाया बेनो गारिखौ नांथारगौ माने नुबाय नालाय ओरैनो आराम आराम थांनो मोनग्रा नुबाय नालाय बेखौ औ आरो ना बे गैयाबानो बे थांबावनाय नङा दा बेबायदि बाथ्राभाव फोरमायनो थाखाय मा माखौ बाहायनाय जायो बे गराइ होन नुब्ला सिं बायो बे बाथ्राभावखौ बाहायनाय जायो आरो ना दा जोंनि बरफोरनि गेजेराव गोब बुं बिदिनो बाथ्रा बाव दंबावो जायखौ जोङो ओ बाव दो देग्लाय बा दा जों गोमालांनायखौ नुनो मोन्दों आरो बानसिन बांसिन मानसिफ्रा बाहायला नाथाय गोदो जोंनि समाव मामोन जोङो बेखौ जेब्ला जोङो फरायबाय थानाय समाव जोङो जोंनि मेट्रिक आनजादाव बियो ओ बा नम्बरनि मोनसे फैखायोमोन आरो ना जायनि थाखाय मामोन जों बेखौ फरायखाथारनांगौमोन बाथ्राभाव बरनि बाथ्राभाव गो जों फरायखाथारनांगौमोन नाथाय आथिखालाव होगोना होला आं बेखौ मिथिला होनो हागौ ओ दा दंबावो जोंहा बिदिनो ओम ओ मा होनबावो जेन'बा जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो बिदि जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो जोंथ' मिथिगौ जेनेबा गौ‌जों आथिं गैया होननानै नाथाय बै जिबौआ मा जिबौआथ' मानबायसो नालाय जिबौआ मा जेन'बा मानबायो ना खारो ना आथिंजों थाबायो जोंनि जिबौआसो जिबौआसो जिबौआसो मिथिलायो बिदि जों बिदि होनलायो आरोना दा बेबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे बाथ्रा भाव जेन'बा जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो दा ओरैबायदि जागोन जेन'बा मोनसे गाज्रि खामानिखौ मावग्रा जेन'बा ओ सिगारेट सोबग्रा बा जौ लोंग्रा बा थांख फोजाग्रा बेखौनो रायलायनो हायो जेनेबा सासे लोगो सासे लोगो माने सानै लोगो ओ सानै लोगोआ मा जायो जेन'बा उम जेनेबा बे सासेया सिगारेट सोबो सानैयाबो सोबखायो जेनेबा जेनेबा सानैयाबो थांखु जायो बेयाव माबायदि जागोन जेन'बा ओ बैसोरो जेन'बा सासे सुबुंनि सिगाङाव बैसोर सानैया जेनबा सासेयानो होनबाय आं जाया बिसोर जायो बिदि होनलायबाय नाथाय बियो मा बैयो होनजाग्राया मा होनगोन जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो बिदि होनलायगोन आरोना बेयाव मा जायो जेन'बा ओ जेनेबा सानै मानसिया एखे खामानिखौ मावोबा बा बैसोर गावजों गाव उम हेंथा हेंथि जालायोबा जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो बिदि बाथ्रा भावा फैयो आरो आरो दंबावो जोंहा ओ जेन'बा सिखावनि सालाया खान्दा सिखावनि सालाया खान्दा जेन'बा सिखाव ओ सिखावफोरखौथ' जों मिथिगौ जेनेबा बुस्थु खावग्रा बैयो जेन'बा फार्स्टआवाव खावनानै हमजानाय समाव बे मा होनगोन आं खावाखै आं खावाखै आं खावाखै होनबाय थावगोन बे मिथि नों बेखौ जेनेबा सेबबाय थायोब्ला खौ जोङो रायसि बुसि खालामनानै ओ होनोबा बा नोंनो खावथार नोंनो खावथारदों होनबाय थायोब्ला बै सिखावनिफ्राय मा सालायनिफ्राय जोंनि बाथ्रा बा जों सोंनाय नों खावदोंनाा खावाखै खावदोंबा खावदों बे ओंखारखादों आरोना ओंखारखाथारगोन जेन'बा थिग बेबायदिनो मा नों मोनसे खामानि मावखदों मावखुमादोंबा जेन'बा नोङो थगायबाय थगायबाय थागोन जेन'बा आं मावाखै आं खालामाखै बेखौ आं खालामाखै आं खालामाखै आं खालामाखै होनबाय थागोन आरोना नाथाय उनाव मा जागोन बियो जेन'बा नों सोंबाय थाबा सोंबाय थाबा गावसोरनो मा जागोन मिनिस्लु जानानै खावदों होनफ्लांगोन बा खालामफ्लांदों बिदि बुंफ्लांगोन आरोना थिग बेबायदिनो मा जेन'बा नों सोंबाय थायोब्ला बिदिनो जायो आरो जेन'बा जोंनि सालाया जोंनि सालाया अट'मेटिकेलि गखागोन आरोना जायखौ जों मा होननो हायो सिखावनि सालाया खान्दा बेखौ होननो हायो आरो ना दा
बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि जोंहा गोबां बाथ्रा भाव जेरै जों देग्लाय नंगौ नंगौ नोंथां बेयो‌ जोंनि गेजेराव गो गोमालांदों नोंथाङा थिखखौनो बुंदों जों नुनोनो मोनला आरोना जोङो ना नोंथां औ औ